अ नोंथां खोनादोंना?
अ खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथाङा?
ओइ ओरैनो जिरायना दङ र'।
अ ओंखामफोर जाबायना?
ओंखाम जाखांबाय दासो।
अ मा ओंख्रै जाखो जोंहाबो जाबाय। दासो
ए जोंहा इ आलु आलु भाजा दालि इदिनो जेबो गैरा गैथारा।
अ अ अ अ मोजाङानो दे जोंहाबो आलु फाज जा दालि आनसै।
उम
बेफोरनो जादोंना दानिया ओंख्रिफोरा।
ओ इनथ' जाबाय दा।
ओ जेबो अर्गेनिक मेगं गैला।
उम
ओ दे होमबा नोंथां दिनैहाय जोङो ओ आबादनि सोमोन्दै रायजलायनोसै होमबा
औ औ औ। जागोन
औ दा आथिखालावथ' नै दा दैज्लां सफैबाय नङा होमबा?
औ औ।
आबाद मावनायनि दा सम ओ माइ आबाद मावनायनि सम मैगं थाइगं गायनायनिबो सम। दैज्लांनि मै दैलां बोथ थोराव दैज्लांनि मैगं मोनो। आरो माइखौथ' जोङो गासिबो गाय खायो आबाद गाहाय हारि नालाय। औ औ
ओमफ्राय नोंसोरथिंलाय ओ गायनाय फुनायफोरा माबोरै सोलिबाय दङो?
दा जोंनिथिंबो गायनाया एसे एनै गायहांबाय दा गोबां गायजोबाखै आरो एसे एनै गायबाय सोरबा सोरबा न'खरसे न'खरनैफोर गायनाय जाबाय आरो।
औ बोथोरफोराबोथ' ओरै थिगैनो दोङो न ओजा
औ दङ दासान्दैलाय
औ औ
ओ आरो नोंथां मोनिथिंबो औ
औ जोंनिथिंबो बेबायदिनो सोलिबाय दङ सोरहाबा गायबाय सोरबा गायाखै ओरैनो आरो उन सिगांथ' जाख खागोनानो देसुन
औ जायो आरो मा मा माइ गाय
ओरैनो नै जोंनि साइदआ स्पेसियलि बायसमुथि मासुरि आथिखालावथ' आरो माइब्रा माइब्रा जोसाफोरखौथ' बारा गाया नालाय
औ औ
बेफोरनो नेसारेलि गायबोयो बेफोरखौनो बासुरि बायसमति रन्जित औ
बंग' लक्ष्मि होननायफोरखौथ' औ औ मुंफोराथ' दाना आलादा दाला दासै माइफोरनिया
औ
ए
बिदिनो
औ माइब्राखौ थ' नांनायालाय नांगौ खिन्थु एसेबां मानि माइ जाया नालाय एसे एनैल' जायो औ बिगायाव थोब जायोब्ला मनब्रै मन बा सय मन बेफोरबायदि
औ
औ आरो ओरैनोथ' सरासनस्रा बे रनजित खौ गायोब्ला गोथौ हाफोराव माने एसे जासाबो आरो दस दस मन बार' मन बेफोरबायदि बिदि जायो।
औ
ओ दा नोंथांमोननिथिंजाय माइ जानाया? बोरैहाय
बेबायदिनो जायो जानायालाय मोजाङैनो जुदि जेबो उसुबिदा गैयाब्ला। दैफोराबोथ' दा औ औ बोथोरनि सायाव दि पेन जायो।
अ
रैनो मोसौ गामियाव मोसौ मोसाफोरा ओरैनो दिस्टार्ब होआबा थाय मोनो आरो।
ओ ओ ओ।
थोरा जोंनिया इथिंबो थिगैनो दोङोना रा दान
औ दा नोंथां नोंथांमोनहालाय माइ
दस मन जिथा
ओ ओ ओ अ नोंथांमोनहालाय माइ गायोना गाया?
बेबायदि मोनो आरो।
खोनादोंना अ अ मोनो गोबां जाबाथ' मुलामफाबो मोनो न'खर सुंस'नो थाखाय रांखावरिबो मोनो खोनादों ना? हेलौ खोनादोंना? अ आथिखालावथ' ओ ओ मा होनो मोसौजों एवनायखौ माने गोबां खम नुनो मोनसै ओ आरो टेक्टरजों एवनायखौसो गोबां नुयो दाना। खम समनि गेजेरावनो खम समनि गेजेरावनो गोबां बि गा हा गायनोबो हायो ओ दाना माने थावनि बेसेनाबो बांनाय लोगो लोगोनो ओ टेक टर एवनाय माने फैसायाबो बेसेनाबो माने बांनो हमबाय गोदो ओ गोदो माने ओ मा होनो नैजौ ओ नैजौ बाजिमोन दाना आथिखालाव आरो थामजौ बाजि लाग्रा जादोंना? हेलौ हेलौ खोनायाखै नोंथां? हेलौ
हेलौ